हेल' नोंथां
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ औ खोनादों
औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो औ सावरायनो होननासो कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन दे
औ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय गोदो जोंना माबादि आदब खायदाजों आबाद मावनाय जायोमोन आरो जोंना आथिखालाव माबायदि आदब खायदाजों आबाद मावनाय जायो आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिब्दि आबाद मावनायनि आदब खाय दाया माबायदि सोलिगासिनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो आबाद होननानै बुङोबाथ' जों ओ गिबियावनो मख' नांगोन गैया आबादजोंनो सोनारनानै थांना थाग्रा हारि ओ बेबायदिनो जों
औ
बेवहाय बांसिन मिथिंगारि बेबायदिनो जोंनि ओ आबादाव गोनां जानाय बेगर जोलै थिनानै दोनोमोन जोंनि आबादनिफ्रायनो आरो बेबायदिनो ओ आबादफोरखौहाय जों बिगियानारि आदबजों बांसिन मावनाय जायामोन बेबायदिनो जोङो जिबारि हासार जिबारि एम्फौ फथैग्रा मुलि बेफोर- खौ बाहायनानै जों आबाद मावनाय जायोमोन बेबायदिनो
ओ गोबां जोंनि दोरोङारि खान्थिजों आबाद मावनाय जायोमोन उम बेबायदिनो आबाद मावनो थाखाय जों आइजें आयलाखौबो मिथिंगायाव मोननाय‌ ओ बिफां बेफोरनिफ्रायनो जों बानायना लायोमोन जेरै नांगोल जुंगाल मै बेफोरखौ बाहायनानै आबाद मावनाय जायोमोन बेबायदिनो उम जिबियारि हासारफोर जेरै जोंनि ओ गोबोर हासार आरो माखासे जुनारनि खि आरो जों बानायनाय माखासे जिबारि हासार जेरै खानस्रि हासार बिलाइफोरखौ फेसेवनानै दहुननाय हासार बेफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनोमोन नाथाय ओ आथिखाल बिसोरनि रुजुनायाव जों बांसिन रासायनारि हासार रासायनारि ओ एम्फौ फोथैग्रा मुलि आरो जों ओ आबादाव बाहायगोन बेगरनि जोलैफोरखौ खौ जों बिगियारि आदबजों बानायनाय हाइब्रिद भेराइटिनि बेगरफोर बाहायनाय नुनो मोनसै ओ जायनि गेजेरजों
ओ गोदान ओ दानि जुगनि आबाद मावनायाहाय गोबां ओ गोख्रै एबा ओ एसेल' समनि गेजेरावनो एसेल' हायावनो गोबां बिबांनि जों फिथाइ मोननो नाजायो आरो मोनोबो नाथाय ओ गोदोनि रुजुनायाव दानि आबाद मावनायखौ जों बुंनो थाङोब्ला गोबां मुलाम्फा खहा गोनांब्लाबो एसे देहानि खहा गोनां जायो मानोना जों बेवहाय ओ हासार रासायनारि हासार एम्फौ फिग्रा मुलि आरो गोबां ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङि मुवाफोरखौ जों गलाय मेन्देर खालामनानै बा आबाद मावनाय नुनो मोनो ओ बेवहाय ओ गोदान ओ मुगानि आबाद मावनायावहाय जों आबादनि फिथाइखौहाय जों बांसिनै जौगानाय नुनो मोनो एसेल' समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि आबाद जों दिहुनथाइ मोननो हायो बेबायदिनो जोंनि ओ मावनांगौ खामानिखौहाय खम जानाय मोनो नुनो मोनोसै आरो लोगोसेनो ओ आदारनि जि दिहुनथाइ बेगरफोर बेफोरखौ जों बांसिन जानायजों लोगोसेनो बेवहाय ओ गोबां खरसाबो जानाय नुनो मोनो बेबायदिनो बेवहाय ओ बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोरो दैजों जमा जायोब्ला जों मा माखासे
जो जिमस जिब सम्पदनि जों खहा जानायखौबो नुनो मोनो ओ जेरैहाय ओ
ओ दैयाव थानाय माखासे ना बायदिसिना बेफोरखौ जों थैनाय नुनो मोनो बेबायदिनो जिब सम्पद ओ बेफोरनि थाखाय खहा गोनां आरो जोंनि देहानि थाखायबो खहा गोनां होननानै जों मिथिनो हायो
ओम
औ
बेबायदिनो जों मख'नो थाङोब्ला जि दोरोङारि गोद गोदोनि आबाद मावनाय बियो ओ मिथिंगायारिमोन बिनि थाखायनो बेवहाय जेबो ओ जों खहा जानाय खौ बारा नुनो मोनामोन बेबायदिनो जोंनि आबहावा आरो मिथिंगाखौ संरैखाथि होनायाव बियो ओ मोनसे गोनां बिफ फाव खावलायोमोन नाथाय आथिखालनि आ आबाद मावनायावहाय जोङो जिबायदि ओ रासायनारि आदबफोर बाहायो बियो ओ जों मिथिंगानि थाखाय खहा गोनां
औ
ओ बेबायदिनो गोबां ओ
उ
दै आरो जों माखासे इरिगेसन सिस्टेमखौहाय बेवहाय दानि गोदान मुगानि आबाद मावनायाव बांसिनै बाहायनाय जायो बे बे हिसाबै बेवहाय माखासे जेंनाफोर जों जानाय नुनो मोनो माब्लाबा दैनि आंखाल बायदि बेफोरखौबो जों जानाय नुनो मोनो थेवबो बेवहाय माखासे ज बिगियानारि आदबजों जों दैखौ थोंजोङै दिहुनना लानायनि
राहाखौ लानाय नुनो मोनदों थेवबो थोजासे नङा मानोना बेयाव गोबां रांनि गोनांथि जायो बेबायदिनो दानि जि गोदान आदबनि आबाद मावनाय बेफोराव जों हानि हासार नि गुनफोरखौ खमायलांनाय नुसै मानोना बेयाव गोबां बिबांनि हासारफोर बाहायना हानि गोदानै जाफिनग्रा जिबारि सम्पदफोरखौ फोथैयो जेरै खानस्रिया हायावनो थानानै हासारखौ सोमजिफिननायाव हेफाजाब होयोमोन बेबायदियैनो बेफोरखौ जों खम जालांनाय नुनो मोनो औ आं नोंथांनिफ्रायबो बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैबाय
औ नोंथां नोंथांनि बुंनाया सैथानो आरो जोंना गोदोनि आबाद मावनायनि आदब खायदा आरो आथिखालनि जोङो आदब खायदाखौ खौ नायनो थाङोब्ला जों गोबां फारागखौ नुयो आरो नोंथाङा फोरमायलांनाया सैथोआनो जे जोंना गोदो मा होनो आबादनि सायावनो सोनारनाय जायोमोन आरो जोंना गोदो आबादफोराव बिबदिनो बांसिन जेरै आथिखालाव रासायनारिक हासार फोर बाहायो बिब्दि जोंना बाहायनाय जायामोन आरो जायनि जाहोनाव जोंना आबादफोरा मोजाङै जायोमोन बा देहाखौ जोंना खहाबो खालामामोन आरो बिब्दिनो जोंना गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोथ' जोंना बांसिनानो माइ आबादनि सायावनो सोनारो आरो खायसेया जोंना बिब्दिनो बायदि उफ्रा आबादनि सायाव सोनारो नाथाय जोंना बेफोरखौ मावनायाव आथिखालाव जेरै जेरैबायदि जेरै मेसिन बायदिनि हेफाजाब लायो जोङो गोदो बिब्दिखौ लानाय नुवाखैमोन आरो गोदो बांसिनानो जोंना मोसौ हाललिखौनो मोसौ हालिनि सायावनो बा बेजोंनो हालेवनानै जोङो बेनि सायावनो सोनारनायखौ नुयोमोन आरो बिब्दिनो जोंना दैज्लां समावबो जेरै गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो नालाय बेवहायबो जोंना मोसौखौनो बांसिन बाहायनाय नुयोमोन आरो आरो जोंना मोसौनिफ्रायथ' जेरै मिथिंगानिफ्राय मोनखानाय बायदि हासार जेरै गोबोर हासारफोरखौनो मोननाय थाङो आरो जोंना बेनिफ्रायनो जोङो फोथारफोरावबो जोङो आबाद मावनायाव बाहायनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो जोंना माइ आबाद मावनाय समावबो जोङो गोदो बिब्दिनो मोसौ हाललिजोंनो मावनाय बा जोङो बिब्दि मेचिनफोरजों बाहायनाय जायामोन बा मेचिनफोरजों गायनाय बा मेचिनफोरजोंनो जोङो आथिखालाव जेरै माइ हानाय बिब्दिखौ जोङो गोदो बाहायनाय नुवामोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जे जोंना जेराव दै गैया बेयाव बेहायबो जोंना सलार बायदि बाहायनानै जोङो दै लाबोनाय बिब्दिखौबो नुयो आरो जोंना आथिखालाव आबाद मावनाय होनोब्ला गोबां जौगानायखौ नुयो आरो आथिखालाव जोंना जेरै बायदिसिना मैगंफोराव जोङो गोबां मुलिफोर बाहायनायखौ नुयो। जायखौ जानानै ओ जोंना देहाफोरा लोरबां जालांनो हमदों आरो जोंना बेराम फारबो जानायखौ जोङो आथिखालाव नुयो आरो। आरो जोंना खायसे ओ मा होनो मैगंफोरावथ' जेरै बान्दा खबि बिब्दिनो फुल कबिफोरावथ' जोंना बिजि मुलि होनायफोर खौबो जोङो खोनानो मोनो आरो। बेखौ जायोब्लाथ' जोंना देहाफोरा गाज्रि जाखानाया ओ थारखा। आरो जोंना बेनि अनगायैबो जेरै ओ लेस्रा आबाद बायदिफोरावबो जोङो गोबां मुलि होनाय खौ नुयो आरो ओ बेबायदिनो जोंना आथ थिखालाव आबाद मावनाय होनोब्ला फारसेथिं नायोब्ला जोङो जौगानायखौबो नुयो आरो जोंना फारसेथिं नायोब्ला बिब्दिनो देहानि ख'हा जानायखौबो नुयो आरो ओ आरो जोंना आथिखालाव आबाद मावनो थाखाय हाफोरा आरो हासार गैया बायदि जालांदों आरो मानो होनोब्ला जोंना ओ बिगियाननि जौगानायजों गोबां नोगोरफोराव बिदिनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोर खुलिदोंमोनब्लाबो ओ बेनिफ्राय ओंखारनाय जा मैला बेफोरो दैमाफोराव थांनानै बा दैबाना जानानै जोंना बिब्दिनो बुखारना हायेनफोराव फैयो नालाय। बिनिखाय जोंना हाफोरा गाज्रि जालांनो हमदों बा हानिफ्राय हासारानो गैया जालांनो हमदों आरो। जायनि जाहोनाव जोंना बिब्दिनो ओ बारानिख्रुइ बारा जोङो हासार बाहायनांगौ जायो आरो जेराव जोंना हाया गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन लोगोसे जोंना आबादा मोजां जायोब्लाबो जोंना देहाफोरखौ ख'हा खालामनायखौ जोङो आथिखालाव नुगासिनो दं आरो नोंथां। औ ओ जोंना आबादनि ओ औ जोंना आबादनि बेलायाव नायोब्ला जोंना मुलाम्फाबो दं। ओ नाथाय जोंना ख'हाबो दं होननानै बुंजागोन आरो जेरै ओ जों फालांगि खालामनायावथ' जोंना मुलाम्फायानो जागोन जेरै आबादफोरा मोजां जायोब्ला थ' जोंना बायग्राफोरा बायखायो नाथाय जोङो जि ओ मुलि फोर बाहायनाय जोंहा मैगंफोरखौ जायोब्ला जोंना फारसेथिं देहाखौबो ख'हा जानायखौ नुयो आरो। औ नोंथाङा ओ बेनि सायाव माबाफोर फोरमाय बावगोन नामा?
औ नोंथाङा मख'लांखाबाय जिहेथु ओ
ओ दानि गोदान मुगानि आबाद मावनायाहाय जोंनि थाखाय ख'हाबो आरो मुलाम बाबो ओ गोबां बिथिङावनो जों मुलाम्फाबो मोननो हायो नोंथाङा मख'खाबाय जेरै फालांगि आरो ओ जोंनि रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो ओ जोंनि देहानि थाखाय थ' एसे ख'हा गोनां जों मिथिगौ आरो बेबायदिनो जों उम गोबांथार बिथिंखौ नायनो थाङोबा नुयो जोंनि ओ जिब सम्पदनि जों ख'हा जानाय नुनो मोनो मानोना ओ जों रासायनारि होननानै बुङोब्लाथ' बेयाव माखासे ख'हा गोनां ओ केमिकेल रासायनारि मुवाफोर थानायखौनो बुजियो। ओ बेखौ जों आबाद फोथाराव बाहायोब्ला ओं गोबां दै हा सम्पद आरो जिबारि सम्पदफोरनि जों ओ ख'हा जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो ओ माखासे ओ बिगियानारियै आ मावनाय आदबै मावनाय आबादफोर हाय जों माखासे ओ जोनि लेबार सानफ्रोमबोनि ओ
हाजिरा बेफोरबायदिखौ जों खमायलांनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ गोदोनि दिनाव जिबायदि नांगोलजों मोसौ मोसौजों हालेवोमोन गोबां जमा जमानो नाथाय आथिखाल खमायनानै ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर बाहायनाय नुसै हालेवनायनि थाखाय बेबायदिनो एसेल'नि गेजेरावनो गोबां हाखौ जों फोमोननानै लानो हायो बेबायदिनो
औ
ओ गोजाम आबादनि रुजुनायाव गोदान आबादा गोबां जौगानाय नाथाय फरायखाबाय ओ आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिफिनलांनो लुबैबाय बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां ओ जोंना बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ औ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे
औ गोजोननाय थाबाय